हेल'
औ नोंथां खोनादोंना औ नोंथाङाय मा खालामगासिनो दङ
आं ओरैनो नै दङ रुमावनो एसे बार लागासिनो बोथोराव गरम नालाय।
अ नोंथाङा बिजि बिजि दं नामा?
आंथ' बिजि नङा ओरैनो दंथ'यो आरो ने।
आङो नोंथांनि नोंथांनाव माबा मोन माबानि मागोनि सोमोन्दै एसे नोंथांनिफ्राय मिथि नो लुबैदोंमोन जे मागोआव ओ जोंहा बैलागुर सावो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
ओ ओ जोंनियावथ' ओरैनो बै मागो होनोब्लाथ' ओ पुस मासनि जि जोबथारनाय जोबथारनायबा साननै सानथाम माग मास सानन सानथाम सिगां औवा आरो जिगाब
ग औ औ
औ बेहाय राजा रानि आरो सानस्रि आरो दायना होननाय थायो मोनसे
बिदिनोसै
दायनाखौ जोङो दैथ थालिरनि दिंग्रा होनो ओरैनो नाव बायदि जावनानै बेहाय बेहाय लुयो आरो दायनानै औ जाहाथे बेखौ सावनानै जोङो फजौ हरनो हायो फो हर जोना ज जोंनि जेसेबांखिनि ओ- ओ- दायना जुगिना ओ- आ कसे
गाज्रिनि जेरलखौ इन्टारनो थाखाय जोंखौ गनाय जायो
आरो ओ- मागोनि से से थारिखालि जोङो बेलगुरखौ
गोरला गफोरल जावो सोरोंसि सों समाव औ औ-
आरो बे बेलेग सावनायनि सिगां गामियाव बिदिनो
बिदिनो सिथाव औ- संबाय आरो आखाइ गान होनो माइरंफोर ननाय बेफोरखौ जोङो न' मागिफैयो दोंनाययाव
द गामिनि सेंग्राफ्रा बेलेगगुर सायाव नालाय बिसोरो मागिफैयो आरो ओ- बेखौ मागिखांनानै ओ- बिसोरो लाङो लांनानै बेहायनो बिलागुर सावनायाव सारै सारै सावो ओ- बुङो आरो ओ- नों बेैलागराव जायो बोर बियो जब्ला ओ- जाय हाबा जानो रोङि हौवा एबा सिख्ला बेफोर थायो आरो साख्रि मोननो रोङै
स्रिमन्द गनो
साख्रि मोननो रोङिफोर थायो आरो ओ- ओ- फोर थायो बेफोरो नंगौना नङा आं बेखौ बांद्राय मोजां मिथिया।
औ। गोदोनिफ्रायनो खामाबोनसै औ।
बेखौ सावखांनानै जोङो बय बिदिनो सेंग्राफोरबो थाङ सिख्लाफोरबो थाङो बुरै बुरैफोरबो थाङो बेहाय बोर बिहैनो थाखाय आरो ओ- बेहाय फि सायावनो जोङो दुगैग्रोयो गगबियावनो नोंथांनिनिथिं माबायदि खालामो बेैलागुरखौ मागोआव
बैलागुरखौथ' बे मागोनि समाव ओ- नोंथाङा जि बुं बाय बेबायदिनो खालो ओ- जिहेथु बे जोंनि मानो होनब्ला गोदोनि ओमफ्रायनो बर'नि जिथु फालिबोनाय बिदि फोरबो मोनसे नालाय बयबो माने बर' हारिफ्रा जायफोरानो ओमफ्राय आं बेखौ खालामो बिसोरनियाव माने बेबायदि फ्राय एखेखौनो नुनो मोनो आरो नाथाय ओनसोल लायै ओनसोल बिदि आलादा आलादा बो जानो हानाय मानो होनब्ला बर'आ मोनसे जायगायाव जेनेबोला गैया गुबुन गुबुन जागा फोराव थायो आरो लोगोसे बै जगाफोराव थानाय जिहेतु बेखौ मानो होनब्ला बै बेलेग हारिफोराबो खालामो नालाय बिसोरनि बेलेग हारिफ्राबो खालामो आरो बिसोरबो बिदिनो खालामनाय जायो आरो थालिर बिलाइ बेफोरखौ बांसिन बांसिन बेबायदि होनाय नुयो आरो बे बेलागर बानायनाय समाव आरो थालिर बिलाइ गोरान बेफोरखौनो बानायो आरो दानाथ' माने बेफोरखौ माखासे मोननो थांला गुबुन गुबुन बांसिन जिगाब आरो नारा बेफोरखौ होयो आरो बांसिन
औ।
बेबायदि नुयो आरो बै जेनेबोला गुबुन हारिनि इनफ्लुयेन्स बेबायदि माने जानायफोरखौबो नुयो आरो बिदिनो एसे सोलाय सोल' जानायफोरखौ आरो लोगोसे फुङावनो दुगैनाय नोंथाङा बुंबाय बेखौबो खालामनाय जायो। दुगैयो बै खालि माने साफा बिदिनो जाहाथे जेन बेबायदि गोथार माबा जायो आरो। बेखौ माने फोथायनाय मोनसे माबा दङ'
उम।
आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिया बेखौ माने गोदोनिफ्रायनो खालाबोदों आबै आबौ नि समनिफ्रायनो नाथाय गोदो बेबायदि माने दानि बायदि खालामोना खालामोन बिदि बिदिथ' जों बुंनो हाला दानियाथ' माने बेबायदि गोबां रोखोमनि माने बानायनाय नुयो माने ओ बेबायदि दुइथाला बेफोरबायदि न'फोर बायदि स्टाइलबो बानायनाय नुयो आरो न' स्टाइल सोरबाया बनायो आरो सोरबाया जि आसामनि बेफोरबायदि माबाफोरखौबो बानायनो होयो आसाम टाइप बेफोरबायदि स्टाइल गुबुन गुबुन रोखोमनि माने जुग सोलायनायजों एसे सोलायबोनायखौ बेखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां। औ जोंनियावबो बेफोरबायदिनो माने जानो हमदों आरो ना नाथाय गोदोनि समाव माने बै सिम्पोलै गोजौ बेबायदि बानायबाय गेजेराव मोनसे औवा बेबायदि मोजां बिदि थाबाय माने गोगोम होबाय दा बिदिनो सिम्पोलैनो माने बानाय नुयोमोन आरो आरो सोरगिदिं जेनेबोला औवा बिखाव बेबायदि माबा होनानै माने बानायनाय ओमफ्राय मोनसे लामा बेबायदि दोननाय आरो खायफाबा बेफोरावनो माने ओ उन्दुनानै हर थायो बिदिनो दामनाय देनाय बेफोरबायदि खालामो। बेफोर बायदि माइक दामनाय बेफोरबायदि खालामबोनायखौ जों नुदोंदों आरो ओमफ्राय दाना थ' जेनेबोला जोंना बेफोरबायदि डि जे फोर ओंखारबाय बेफोरखौ दामो मायो बायदिनो जानाय बेफोरबायदि माने माबाफोरखौ खालामनाय नुयो आरो। दा नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन जेनेबोला माबायदियै सोलायबोदों आरो नोंथां जोङो सिला सिला गुस आराम बस बे
मिथियो नामा नोंथाङा?
मानि?
जों गोदोनिफ्रायनो मिथिबाय आरो बोराय बुरैफ्रा बुङोमोन।
औ मोजां खोनायाखै नोंथां। औ बियो मोनसे माने फोथायनाय जों बेखौ मोननो हायो आबै आबौमोननि फ्राय माने बेबायदि
औ
गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय आरो दानि जेनेबोला माबाफोराथ' जेनेबला एसेबां मानि माबा खालामा बेफोरखौ।
फोथायनो नागिरो आरो खिन्थु गोदोनि समाव आबै आबौनि समाव बिदि दंमोन आरो आरो दाबो आबै आबौमोना बिदि बुंनो नागिर आरो बेफोरबायदि माने नु वाला माने एसे माने बोरैबा माने माबा मोनसे फोथायनाय बेफोरबायदि फोरास थायो आरो बेफोरो बिसोरो बुङो आरो जोंनि आबै आबौमोना। दा बेसेबां सैथो बेखौथ' जोङो बुंनो हाला दा बेबायदि माने फोथायनाया दोङो आरो बेखौ जोङो मोनथिनो हायो।
अह। अ नोंथांमोननिथिं ओरैनो मागोआव खाना एबा पारटी
पार्टिथ' बेबा दि जानाय जायो जायो बेबायदिनो रंजायो आरो आरो बिदिनो बुंखाबाय आं दैहैनो बिदि जे दामनानै मोसागोन रंजागोन बेबायदि आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा बांसिन रंजायो। दानि मुगायावथ' आरो बेबायदिनो माने आरो बयबो गामियाव ज' जाहैयो नालाय फरायनो थाहैनाय बेफोरबो माने गामियाव सहैयो आरो न'नि जि बंस' खुरमा बेफोरबो माने आलासि जालायनाय जायो
औ
दा बेबायदिनो माने रंजानायखौ नुनो मोनो आरो
औ जोंनाथ' गिबियावनो बर' नालाय अमा जाहैयोना
औ अमा
अमायानो मेन आरो बिदिनो खायफा बिदिनो जायो आरो गुबुन गुबुन गुबन बेबायदि नाथाय अमायानो बांसिन बेबायदि आरो बे समाव माने अमाफोरा गोबां बिदि सेल जायो आरो फानो जायफ्रानो फिसिना दोननाय बे समाव माने थोस्लाबलाया आरो गोबां मानो होनबा बै गामि बै गामि आरो गामि गंसेयावनो बिदि ग्रुप ग्रुप बिदि बार्डे जायो सोरबाया बेफोरबायदि नालाय माने बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो बे समाव
औ जोंनियावथ' ओरैनो अमा अमा पार्टि जाब्लाथाय मागोआव पार्टि जाब्लाथाय ओरैनो ओ बोरा बोराय आरो सेंग्राफोरल' जाहोयो आरो बे दैमानि जिङाव मानो होनोबा ओ जोंनि बोराइ बोराय बोरायफोरा अमाखौ मानै माथाम बायखानानै फुथारनानै न'खर न'ख
न'खर न'खर रानखायो आरो बेनि थाखायनो
बिनि हिनजाव हिनजावफोरा न'आव जायो आरो हौवा हौवाफ्रा दैमानि जिङाव जाहैयो आरो जाहाथे ओ जेबो बेले बेजे जाया बेबायदि आरो न'खराव न'खरनि गासैबो थाङोब्ला ओ खुरमा बाह बाहागिफोर फैगोन एखम
औ लोगो मोनस्लाबा जायो बेबायदिनि थाखाय जायो आरो औ नंगौ गुबुन गुबुन बिदिनो माने माखासे बिदि नियमफोरा दोङो आरो मानो होनबा बेफोरबायदि न'नि खुरमा बाय बाहागिफोरबो फैयो नालाय दा बयबो मोनसे जायगायावनो थाबा न'थिं रावबो गैयाब्ला माने एसे बोरैबा जायो दा बेफोरो माने जायगा लाना जायागा बिदि जायो आरो
औ
औ
आ दे होमब्ला नोंथां समाबो जाबाय
जाब औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां